हेल' नोंथां।
हेल' ओ हेल' नोंथाङा फ्रि दङ ना? औ आंङो नोंथांजों मोनसे आइदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
औ आं नोंथांजों दा बर' हारिनि मोनसे दानाय लुनाय आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ।
नोंथाङा औ नोंथाङा बर' हारिनि बिदिनो दानाय लुनाय सिगाङाव माबायदि दानाय लुनानै बर' आइजोफोरा ओ गाननाय जोमनायखौ माबायदि गाव गावनो हारसिंनो दानानै लायो मोन बा बिदि दानानै लुनानै गानोमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ हागोन। ओ जोंना गोदोनिखौ नायनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आइजोफोरा। ओ बिब्दि गावबा गावनो दानानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों बा खोनाबोदों आरो। जेरै जोंना ओ बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां गुवार जागोन। ओ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आंङो जेरै जोंना गोदोनि आइजोफोरा गावबा गावनो जेरै इन्दि सि बायदिसिना जेरै लाथाफोर फिसिनानै बेनिफ्राय मोननाय जा फिथोब बेखौ जोंहा ओ बेनिफ्रायनो खुन्दुं बानायनानै गावबा गावनो जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै बायदिसिना बिलाइ बा बिबार फिथाइ बायदिनिफ्रायनो। बायदि गाबहानै जोंना ओ खुन्दुंफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंना ओ गोबां जेरै, लांगा दख'ना, नङाब्ला जोंना अग्रं दख'ना। आरो गामसा बायदिसिना जि जोम दानाय जायोमोन आरो। आरो जोंना लांगा दख'ना दानो गोनांब्लाथ' गोबां जोंनो खुन्दुंनि गोनां जायो आरो जोंना लांगा दख'ना सोमनो गोनांब्लाबो गुवार जायगा बा गोलाव जायगानि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो जोंना लांगा दख'ना जोङो बिबदि सोंखांनायनि उनाव जेब्ला बे बेखौ दागोन अब्ला जोङो बेवहाय बायदिसिना आगजु नांगौ जायो आरो जेरैबायदि जोंना माखु थाहैबाय आरो ताथखाल आरो जोंना सोरखि आरो जेनथोर बायदिसिनानिबो गोनांथि जायो आरो।
ओ बेबायदिनो जोंना गोदोनि आइजोफोरखौ। बेफोरबायदि दखनाफोराव जोङो बायदि आगरफोरबो होनायखौ। ओ नुबोदों बा आथिखाल समावबो जोंङो होनायखौ नुयो आरो। जेरैबायदि आगर बुङोबा जोंना। ओ दाावरराय मोख्रेब, थाइगिर आगर, हाजो आगर, आगर आरो फारौ मैगन बायदि बायदि दं आरो। ओ बेबायदिनो जोंना। दानायजोंनो जोङो गोदोनि आइजोफोरखौ गावनि न'खरफोरखौबो सुं थानाय बा गावनि नांगौफोरखौबो सुफुंनानै लानाय आरो। गावनो दानानै गावनो गाननायजों लोगोसे। बे ओ जाखिनि दानाय बेखौ जोङो फालांगिबो खालामनायखौ जोङो आथिखाल समावबो नुदों। बा जोङो गोदोनि आइजोफोरखौबो जोङो खोनाबोदों आरो। ओ जोङो आथिखाल समावथ' नुनो मोनो जे जोंना। बायदिसिना बिब्दि जोङो मेचिनफोरजों दानानै जोंहा सानसेयावनो गोबां। ओ जिफोर मोननो हायो। बेफोरजों जोङो आइजोफोरखौ गोजा गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावबो जोङो। फालांगि खालामहैनायखौ जोङो आथिखाल समाव नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नथां। औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो जोंना जेरै, ओ ततखाल बायदिजों जोंना गावबा गावनो जि जोम दानानै लायोमोन। बिदि हुदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो दं नामा?
औ। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दानाय लुनायखौ। एसेबांबो नुनोथ' थांला थेवबो खायसे बर' आइजोफोरा दासिमबो दानायखौ खौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा दानो लुनायनि थाखायथ' ओ जोङो सिगाङावनो बेबायदि गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' हारिनि गेजेराव बिदि दानाय लुनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ बिनि थाखायनो दा बर'फोरनिनो मोनसे बे दोरोङारि दानाय लुनायाबो बेनि थाखायनो दा दासिमहालागैबो खायसे बर' आइजोफोरा। दानानै लुननैनो बिदिनो खायसेफोरा रां आरजिनाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो दासिमबो नाथाय गोदोनि बायदि बेफोरबायदिथ' एसेबां बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला मानो होननानै बुंङोब्ला आथिखालनि जुगावथ' गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय दानाय लुनायनि थाखाय ओ बिदिनो ओ सानसेनो दानानै सानसेनो दिहुननाय बायदिफोरखौ खौसो नुनो मोनसै। ओ गोदो गोदोनि दिनावबो बिदिनो साल बायदिफोरजों दानानैबो सानसेनो दानानै दाख'नानै दिहुननो हायोमोन खिन्थु आजिखालिनि जुगाव ओ बयबो गोरलैयै गोरलैयैनो मोननाय गोरलैयैनो एसे सहस जानायखौ नागिरसै नालाय बांसिनखौनो मेसिनफोरजों दानाय लुनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालनि जुगाव बिदिनो जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय बा आगरफोरखौथ' बिदिनो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय बायदिफोरावबो बेरखांनाय बायदिफोरखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि दानाय लुनायफोरखौ। ओदा जोंहा ओ बर'नि आगर बा दानाय लुनायफोरनि गेजेराव जेरै बिदिनो बर'फोरनि आगरफोरा जोंना गोबां रोखोमनि दंमोन बेफोरनि गेजेरावनो फारौ मेगन, जेखाइ आगर, बाक्सु आगर हाजो आखर, जरा आखर थाइगिरबिबार बायदिसिना गोबां रोखोमनि आगरफोर दंमोन आरो। जोंनि- ओ बर'फोरनि गेजेराव बेफोरखौ ओ सोरखौबा -सोरखौबा दासिमबो बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो दासिमबो एरखांनायफोरखौ आगर एरखांनायफोरखौ। दा जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय बा बिदिनो दख'नाफोर बायदिफोरावथ' ओ जों आगर गैयालासिनो गाननायखौ नुनो मोनखाया बिदिनो गोमो -गोथां आगर बायदिसिना आगर होनानै गाननाय जोमनायफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो। बिदिनो आगोलनि बर' सिख्लाफोराबो बिदिनो ओ बिदि मोनसे गाबनिल' फोरखौ गाननायफोरखौ नुनो मोनखायामोन बिदिनो ओ मोनसे आगर होयोब्ला गोमोनि गेजेरावनो आरो मोनसे बिदिनो बेलेग -बेलेग गुबुन कालार बा गोमो, गोजा बा गोमो गोथां, गोमो दावउदै बायदि दख'ना गाननानै बिदिनो बायदिसिना दख'नाफोरखौ दानानै ओ गाननाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। बिदिखौ दासिमबो खायसेखौ नुनो मोनो नाथाय गासिखौबो बेफोरबायदि नुनो मोननाय जाला आरो।
औ
औ दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बिदिया बिदिखौ दानाय लुनानै गाननायखौ नुनो मोनोना बिदि मेसिन बायदि बायदिफोरजों बायनानै हाथाय बाजार बायदिफोराव बायनानै मोननाय दख'नाफोरखौ बा बायदिसिना बिदिनो दा जोम गाननाय जोमनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांङा एसे
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नायनो थांङोब्लाथ' जोंङो बांसिन जा दा जेरै- ओ बुरैफोर जा ओ बुरै भागिफोर बा जोंनि आइफोरखौ जोङो बांसिन जोंनि गोदोनि जेरै ओ आगर दानाय बा हिसानजों गावनो दानाय बिब्दिखौ बांसिन गाननाय नुयो आरो नोंथां। नाथाय जोङो आथिख ल समाव जोङो लाइमोनफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो बांसिन जेरै -मेचिनफोरजों दानाय बा जोङो बिब्दि दख'नाफोरखौ गाना लाबानो जोङो गुबुन जेरै ओ सोनाबारिनिफोरनि गाननाय जा जि जोम बेफोरखौ बांसिन गाननाय नुयो आरो नोंथां। ओ आरो जोंङो आथिखाल आथिखाल समाव नायनो थांङोब्ला ओ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जोंङो एसे दानाय लुनायाव खम गोसो होनायखौ नुयो आरो आरो जोंङो बांसिन खौनो बिब्दि जोंहा जेरै गोदो ओ गोदोनि लाइमोनफोरा बा सिख्लाफोरा जेरै दानाय लुनायाव गोसो दंमोन। जोंहा बिबदिखौ ओ नुनो थांलिया आरो। आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंना आथिखाल समाव ओ लाइमोनफोराबो सोलोंथाइनि फारसे बांसिन मुखुब होनोनायखाय जोंङो बि बदियावबो सम मोनैनि जाउनावबो जोंङो गोसो होयैखौबो नुयो। आरो खायसेखौ जोंङो ओ बिब्दि सोलोंथाइ लाब्लाबो जोंङो बेफोरबायसा दानाय लुनाय बा बिब्दिनो आगर एरखांनाय बायदिफोराव गोसो होनायखौबो नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांङा ओ माबाफोर फोरमायबावो नामा बेनि बागै
दानाय उमह दानाय लुनायाथ'ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे बेबो माने जोंनि गोदोनि बर' बिमा बा बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो न'खरफ्राव गोबां रां अ-अनसुं माबा हेफाजाबफोरबो होनायफोरखौ जोंङ गोदोनि दिनाव ओ नुनो मोननोथ' मोनामोनब्लाबो खोनानो मोननाय जायोमोन। बिदि उम ओ आइजोफोरा बिदिनो न' फोराव बिदिनो रांनि जेब्ला ओ एसे जेंनाफोर नुजायोब्ला बेफोरबायदि दानानै लुनानै दख'ना गामसा ओ बायदिसिना इन्दि जि इन्दिनि जोमग्रा बेफोरबायदि साद्रि बायदिसिना गोबां दानानै बेफोरबायदिनो नो हाथाइ बाजार ओ बा बिदिनो गोबां जायगायाव बिदि फाननाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन। बा खोनानो मोननाय जायोमोन आरो। दानि दिनाव बेफोरबायदिखौ बारा नुनो थांला
औ नोंथां बुंनाया सैथोआनो आरो नोंथां।
ओ औ नंगौ बिदिनो आजिखालिनि सुबुंफोरा एसे उम टाइमफोरखौ बा समफोरखौ मोननो थांला माने गावबा गाव, बिजि जाजोबसै नालाय गावबा गावनो एकदम बेस्थ' बिनि थाखायनो बारा, समफोर मोननो थांला बिनिखायनो, आजिखालिनि जुगाव बेफोरबायदि दानाय लुनाय बायदिफोरखौ बारा, नुनो थांला गोबां खमखौनो नुनो मोनसै आरो नोंथां,
औ
बिदिब्ला नोंथां बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा? औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।